हेल' अ
खुलुमबाय नोंथांनिसिम नोंथांनिसिम हर गेजेरनि गोजान हामलायनाय बावहरबाय
अ गोजोन थांगोन आंबो बावनाय जाबाय थ बावारबाय आंबो बावनाय जाबाय
नोंथाङा नोंथाङा हरनि ओंखामखौ जाबाय।
अ जाबाय नोंथां जाबाय जाबाय जाबाय नोंथाङालाय
आंबो जाबाय जानायलाय आंबो जाबाय जानायलाय ओमफ्राय नोंथाङा आं बिदिनो आरो सानफ्रोमबो जानायफोरानो ओंखाम मैगं बेनिफ्राय नोंथां नोंथांनि जायगानि मुङा मामोन
ओ आंनाथ' बजालि डिस्ट्रिक सिङाव गोग्लैनाय पाठसाला जायगा ओमफ्राय पासाला टाउना टाउन जाहैबाय ओमफाय जाम जामगुरि गामियाव थायो आमद जामगुरि होनो आरो
अ नोंथां आंनिया उदालगुरि डिस्ट्रिकनि सिङाव थानाय भकतपारा होननाय जायगायाव आरो
अ अ नोंथांमोननि नोंथांमोननि जायगायावलाय बोरै
जोंनि जायगाया बिदिनो आरो आरो नोंथांमोननि
जायगायाथ' पाठसाला होना बुंनाय जायगा
हा
माने थियेटार
हेल' हेल'
अ पाठसाला होननाय जायगायाथ' मुं ओंखारनांगोन पाठसाला बुंंनाय जायगायाथ' मुंदांखा उम
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
बे माबा थियेटार
जोंनि जोंनि साइडआवनो होदों आरो नंगौ नंगौ थियेटाराथ' जोंनियाव सेखाया जाहैबाय जों जोंनि जायगा जोंनिनो सेखा थियेटारा उम उम लेस्रा गामियाव लेस्रा बारबोबानो जोंनि गामिया आरो सेखानि थियेटार ओ आबाह हनो थियाेटार पाठसालायावदों आबाहन थियेटार रियासल जानाय जायगा मा माबाया पाठसालावनो रियासल जाबाय थायो आरो हो हेल'
हेल' हेल' नोंथां
हेल' औ खोनादों खोनादों दे अ खोनादों
हेल' हा हेल'
औ गिब गिब गिबिसिन थियेटारा आसामनि गिबिसिन थियेटारा आगोलाव सेथारमोनदा
अ आबाहन थियेटार आरो नंगोना नङा मोनथाया आं बेखौ बेसे मोनाव गैला दे
औ औ बिनो आरो आं खोनानाय मथेब्ला माने
अ नोंगौ नामा होमबा अ नोंगो खोमा दे होमबा
औ नोंथां माने गिबिसिन थियाेटारा माने पाठसालाव सोमजिदोंमोन आरो आसामनि
अ ओ
उम
नोंगो आं बेखिखौ मिथियामोन नोंथां होमबा नंगौ
बे मुंदांखा जायगा आरो
उम उम
सावथुन मुलुगनि थाखाय मोजां जायगा आरो माने गिबिसिन जागायदोंमोन बेयाव
उम दे
आ औ खोनादों नोंथां
खोनसे खोनादों होन दा ओमफाय नोंथांमोननियावलाय बिदि गैया जायगायाव
जोंनि जायगायाव बेबायदि माने बारा बेबायदिथ' गैया गैनायालाय माने थियाटार जोंनि ज गैया गैनाया जोंनि बेयाव माबा दं आरो ओइ ट्रेडिसनेल मोसानायनि हान्जा जेराव मुंदांखा मोनसे दं। भकतपारा खेराइ हारिमु आफाद होननानै मोनसे दं।
अ दङ'
बै बिखा होननानै बुंनायसै आरो बे फ बिखानानैसखौ माने ए बिखा होननानै माने गुसुङै बेबायदि बुंनाय जायो आरो
अ उम जोंनि जायगायावबो दङो खेराइनि खेराइनि दङ आरो जोंनियाव ओइ कृष्ण खेराइ होननाय खाथि कृष्ण खेराइ दायो टप टप आदों आरो टप बर'नि टप बिसार होननो हायो आरो कृष्णआव खेराइ होनबा
औ नोंथां खोनानानै मोजां मोनदों नोंथां बेनिफ्राय माबा ओरैनो खेराइ खेराइनायनि सोमोन्दै नों एसे बुंनो हागोन नामा? माने जेरै खेराइाया माबा दं ओ जिदाइन बाहागोनि खेराइ दं दा
अ इहथ' इमान मिथिला हेरनि इहथ' ब होनबाथ' बागुरुमबा दाउस्रि दैेदेरलाय आरो मा मा दंबावोथाय
नोंथां माने बागुरुमबाया बागुरुम्बाया सलथे माबा मोनसे सुबुं सुबुं मेथाइ आरो सुबुं मेथाइ मोसानाय होननानै बुंनाय जायो। ओमफ्राय खेराया जाबाय माने जायफोरखौ खेरा जाबाय जायफोरखौ जों माबानि माबायाव बाहायनो हायो माने
उम
जेराव जेराव जों इसोरखौ फुजियो। बे फुजिनायनि जायगायाव खेराइखौ बाहायनाय जायो आरो माने इसोरखौ फुजायनानै खेराइ फुजा खालामनाय जायो।
अ नंगौ नंगौ उम
बेखायनो जों खेराइखौ खेराइखौ जों मोसानाय जायो माने खेराइ मोसानानै इसोरखौ फुजियो आरो माने खेराइ गोबां बेलेग बेलेग दं जेरै दौदिनि बेफोर खेराइ आरो बागुरुम्बा खेर आसल गोरलैया माने
अ बागुरुम्बा गोरलैयाना
बेयो मोनसे सुबुं बेयो सुबुं मोसानाय होननानै बुङो आरो माने रायजो जानाय जेरै ना गुरनाय ना गुरनाय मोसानाय जेरै दाउस्रि देलायाबो बेबो खेराइायाव नङा माने बे सुबुं माने रायजो जानाय माने मानसिफोरनि बिनि सायाव आरो
उम उम
नाथाय बेखौ जों खेराइ होननानै बुङो आसलथे खेराइाया बे नङा होननानै बुंनो बुङो आरो माने जायखौ जों इसोरखौ फुजिनायाव
अ बाथौ मोखौ मोसानाया मोसानायखौ खेरायनो आरो बाथौ फुजा बाथौलाय सेल बला ना मोसानखो खेरनो
बे बेखौ खेराइ होननानै बुंनाय जायो बेनिफ्राय उम
बा जों जोंथ' दा बारा मोनथिजोबा माने बारा नुवाखैबो माने आसलथे खेराइाया सिदाइन रोखोम दं नाथाय बिनि सिङावबो आरो बेलेग बेलेग बाहागो दं माने बेलेग बेलेग जेरै मोननैसो जेरै बुङोब्ला दाउ थै लोंनाय
औ दा अ
दाउथै लोंनाय बे मोनसे दौदिनि दौदिनि मोसानाय बेफोर माने खेरायाव गोलैयो आरो
अ उम उम
जाय ओइ माबानि सायाव जुदि बागुरुम्बा होननानै बुङो एब्ला ना गुरनाय दावस्रि देेलाय मोसानाय बेफोर माने सुबुं मोसानाय सुबुं मोसानाय माने बिदिनो बुंगोन आरो रायजो जानाय मानसिया रायजो जानाय सुबुं जेरै ना ना गुरनाया रायजो जानायनि माने जों रायजो जाब्ला जों गोदोनि समाव दाथ' एसे खम माने जेखाइ खब बाय लानानै माने ज' ज' माने आइजोफोरा ज' ज' थांनानै फोथाराव खामानि माव ना ना गुरहैया होमब्ला बे आरो बेबायदिनो माने जेरै बेयाव बिनि माबायावनो दं माने मेथाइआवनो दं जेरै फैहाय लोगोफोर जेखायाला आरो सबायाइला बेबायदि आरो माने माने लोगो माने लोगोफोरफोरखौ लिंदों आरो माने ओइ लोगो फै जों जेखाइ ला खबाय लानानै जों ना गुरहैनि माने बिलो बिलोआव थांनानै ना गुरहैनि बेबायाददि बुंदों आरो माने बे एसे रायजो जानायनि मेथाइ बायदि जाबाय आरो
उम
माने जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'नि कालसारा माने जायखौ जों हारिमु होननानै बुंनाय जायो माने बे जोबोर माने बेसेन गोनां आरो माने माहाजोन होननानै बुंनो हागोन जों
उम उम
बे माहाजोन माहाजोन कालचार आरो जोंनि बे जोंनि हारिमुवा जेरै जों दा सरासनस्रा जिउआव माबादि खस्थ' खालामो बेफोरनि सायाव दं बेफोर माने सुबुं माबानाया आरो जेरै बे गुरुमबायानोथ' बाटारफ्लाइ दानस होननानै जायखौ बुंनाय जायो माने सिखिरि मोसानाय बेबोथ' गोबां माने ओंथि गोनां आरो
आरो नै फैगौ फैगौ बोसोरावबो खेराइआ बहुत गेदेर खामानि मावलांदोना बागुरुम्बादो वारल्ड रेकर्ड मावलांनो हादों खालामलांनो हादों
अ नोंथां एसे एसे खाथियाव थानानै बुंलाय नोंथाङा एसे
हेल' हेल' ओ खोनाद' नोंथां खोनाद'?
अ खोनादों खोनानाया नाथाय एसे एसे सावनाय एसे खम फैदों आरो।
अ हेल' खोनाद' एबार खोनाबाय नोंथां?
अ दा मोजाङै खोनादों नोंथां बेनो आरो। उम बेफोरनो आरो नोंथाङा बेनिफ्राय नो नोंथांजों रायलायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय। आरो इयुनाव जों बेबायदिनो रायलायबाय था
बिनि उनाव उनाव इयनाव इदिनो जालांगोन।
अ बेबायदिनो आरो
र-र ओ नोंथाङा दोननोसय? ओ र-र
औ नोंथां बेनिफ्राय जोंनि बे हारिमुवा जोबोर गोख्रों जानांगोन आरो बेबायदिनो। अ गोख्रों जानांगोन जों जोंबो दावगालांनायाव जों हेफाजाब खालामनांगोन।
ओम उम दे गोजोननाय थाबाय दे नोंथां दे दे दे। दे दे।